हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथाङाबो? अ हेल' खोनादोंना नोंथाङा? अ अ खोनागासिनो दे आं।
मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नामा नोंथां?
ओ औ औ खोनादों दे।
खोनादों ना?
औ खोनागासिनो आङो।
अ जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नामा नोंथां?
अ औ दे मा मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों?
अखा अ
अखा औ औ रायलाय जायो‌ नोंथां।
ओ मानि गोबां सुबुं समाजाव माने मुलाम्फा आरो ख'हाबो दङ' ओ अखाखौथ' आरो जों बयबो मिथियो अखाया मारै हायो आरो बबेनिफ्राय सोमजियो। ओ जोङो अखा हानोबा ओ मोनथाम बाहागोआव अखाखौ जोङो मिथिनो मोनो नङा ओमबा?
ओ ओ
अ जोङो हाग्रानि अखा होनो आरो बारगिदिंनाय थाफानाय अखा
ओ
ओ आरो बिदिनो माने मोनथामसो रोखोमनि अखा दङ' आरो।
ओ
अ थारैनो जों अखा
ओ
ओ गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो नङा होमबा?
मोजां होयो।
उम
दाथ' आबादनि मा होनो बोथोर ना उम आबाद मावनायाथ' गोनांथार आरो मानसिनि थाखायबो
औ औ
ओ
ओरैनो ओ अखाया बिदिनो अखा हायोबासो माने गोबां ओ बबेबा बबेबा माने हा बोरिफ्रा जेनब्ला अखा हानानै ओ दैया बुरजा जाहैबासो माइ गायनो मोनो नङा होमबा?
माइ गायनो ओ
औ आरो बिदिनो गोबां खरान जे सानदुं बोथोर दुंखावनायखौ बे अखायाबो माने मा होनो बोथोरखौ थाजिम खालामो।
ओ ओ औ आरो अखानि दाथ' माने बोथोरजों माने अखायाबो बुहुद सोलायनो हमबाय माने अखाजो ओ आगोलो माने जेरैबायदि नांगो टाइमावनो माने जेरैबायदि जि टाइम टाइमाव माने जि समाव माने हानांगौमोन बेबादिनो हायोमोन। दाना माने जि टाइमावबाबो माने जेबो माने प्रेदिक खालामनाया आरोना अ अखा हानायखौ हालाबायो इदि।
उम
उम
ओरैनो ओ
ओ
अखाया जेन'ब्ला बुरजा हायोबाबो ख'हा दं नङा होमबा ओ बुरजा जायोबा बि ओ
उम दैबानाफोर जायो ओं। आरो हाजो ओनसोलफोराव हा गिसिखायो। बेबो मोनसे ओ नोंथांमोनिथिं बे दैबाना जाफेर- जाफेरबाय नामा जायो नामा?
ओ जोंनिथिंजाय दैबाना जाया।
अ अ।
ओ जायोबाबो माने एसे एनैल' देरो दैया ओमफ्राय होनबाबो बुरजा देरा आरो लोमा।
उम।
नोंसिनिथिंजाय देरो नामा?
ओ जोंनिथिं दैया इदि औ बाना जाया जानाया इदिनो जोंनिथिं माने बिदि दैफोराबो बारा बेसेबां थानो नागिरालै माने बि देर दै -दैफो बो बिदि देरनाय जि जाया आरोना बारा
अह।
ओम। माने अखा हाबाबो बे माने आब बिदिफोरावबो माइफोरावबो दाथ' थ' जेनेबा दैफोरानो थाया जेनेबा सानसे अखा हाबाथाय बिदि दसेनो माबायो रानफिनलांजोबो इदिनो। बोहैलाङो बिदिनो।
औ औ।
उम उम।
ओ होमबा अखानि दैफोरजों आबादफोर खालामा नामा नोंसिनिथिंजाय?
ओ खालामो खालामनाया।
हा
जाम्फैफोरथ' गैयाना जाम्फै सुइस
बिदि जाम्फै दैमा बिदि जेबो गैया जोंनिथिं उमहु।
अ होमबा अखा अखाजोंनो माने आबादफोर खालामोबा गायनांगौ जायो ना?
खालामनाय ओ अखानियाव दैखौनो नायनानै ओमफ्राय दा सासे सानै बि बिदिनो माने दंग'फोरनिफ्राय दैफोर माबानानैबो बिदिबो माबायो आरोना।
माने बे थांनाय बोसोरफोरावथ' माने बुहुत अखा हायालासि बिदिनो माइ गायनो हायाखैमोन ना थ' इनिफ्राय दे माने बिदि जादों आरोना थेवबो बांसिनानो अखानि दैजोंनो आरो।
औ औ।
अखानि दैखौनो नेनानै सोयो।
अ जोंनिथिंबो दायो ओ अखा अखाखौ मानि नांदेरगौ आरो ओमफ्रायथ' ओरैनो जाम्फैनि दैबो दङ' ओमफाय अखा हायाबा मानि खर'आव अखा हायाबा माने देरनो नागिरा आरो दैया माने थोआ लोमा जायो आरो।
अ उम।
उम बेनिखायनो अखाखौ गोनांथार जानानै फैयो आरै जोंनि
ओ उम।
दा दा आजिखालिथ' मालाबा मालाबा अखा हानाया खोब खम जाबाय आरो अ
थाबाय थायो।
औ हाबाय थायो माने खुनु लिमिट गैला आरो ना?
आरो माने इदिनो जि टाइमाव नाङा बे टाइमाव हाना होयो बोथोर गैयि समावनो बिदिनो
थारैनो बेफोर जाहोनफोरा मानि थाखाय जादों नोंथां खिथानो‌ हागोन नामा?
जानाथ' दा जोंना माने आबहावायाथ' बिराद गुबुंलेबो जाबाय। माने उम बेनिथ' बा माने जि जाहोन बेथ' मेन जाहोनखौथ' मिथिला बाट मि जेनेबा दा आबहावानि बे बारहावानि गुबुंले जानायनि थाखायनो सादु बायदि मोनो आरोना ओमफ्राय आरो थांलाय सांनि माबायाबो बिराद खमिलांबाय दा। बांसिनानो गैलानो बिफां लाइफां गैयानो होनजालायबायानो।
औ
उम
दा बेफोरनि जाहोना नैबेफोरबो नङा होमबा जेनेबा नों बोथोर आबहावाफ्रा मा खासे नोंथां बुंनाय बायदि बेफोरो माने सोलाय सोल' जाबाय।
सोलाय सल' जाबाय आरो।
ओ आरो बिनि गुदियानो जाहैबाय ओ दंफां बिफां लाइफां बिफांफोरखौ सुबुं माहारि बांनाय लोगो लोगो फोजोबनाय
फोजोबनायाव सुबुं माहारि बांनायाबो बेबो
औ फारसेथिं अखाया मालाबा मालाबा बिस गोनांबो हायो। बैफोरनि थाखायनो औ जायखौ जोङो एसिद अखा औ जायखौ जोङो एसिद अखाबो बुङो।
ओ
थारमानि बे एसिद अखाया ओरैबायदि गाज्रि जे जायगायाव माने बै आबादफोरा माने दंस' जाखायो आरो अ जेरै एसिद नामा थिग बिदिनो बेनि आखलाबो एसिद बायदि आरो।
ओम
उम दा बे ओ बेफोरनि मा माबाफोरखौ होबथानांगौ जायोबा ओ जे गाज्रि गोहोम गोहोमखो खोख्लैयो बैफोरो ओ बेफोरखौ जोङो होबथानांगौबा ओ माने बिफां लाइफांफोरखौ खौ जोङो सोरजिनांगोन नङा होमबा? जोङो दंफां लाइफांफोर दाननायखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन। गोथां दंफां लाइफांफोर दाननायखौ
दा ओ
बिफां लाइफां गायदेरनांगोन।
बिदि गैलानो माने बिफां लाइफांखौ दोनलानो माने मानसिफोरा दानफायनोसो बांसिन दानफायग्रासो जाबाय। दाथ' हादानफोरबो एसे बारा नुनो मोनला हादानफोरखौबो सिफाय सिफाय मानसिफोरा बेयानो थानो हम थादो। सोरबाबा माने बेयावनो थांनानै आबाद मावहैदो। ओमफ्राय बिदिनो एसे दै थानाय जायगाफोरबाबो बेफोरखौबो जेनेबा बेफोरखौबो मानसिफोरा जेनेबा सोरबा सोरबि बिदिनो इन्डास्ट्रिफोर खुलिदों सोरबा सोरबा बिदिनो हाफोराव बेयावनो माने थानानै न' न' बिल्डिं मायाबा माबि लु दो बेदिनो अ
औ
बुहुद खम जालांबाय बिदि माने बिफां लाइफांनि माबाया
जायनि थाखाय बोथोरनि आबहावाफ्रा गुबुंले जाबोबाय बारहावाया गुबुंले जाबोबाय नङा होमबा
ओ ओ
बिदिनो मानि बोथोरा समानथि गैला मालाबा खरान जागोन मालाबा गोबां औ मालाबा गोबां अखा हागोन मालाबा दैबाना जागोन बेबायदिनो माने बोथोरा मोनसे बेलेन्स गैला आरो समान
ओ ओ
हेल' खोनादों ना नोंथां
ओ औ खोनादों ओं खोनादों
औ औ उम
ओ बेनि उनाव
दायो नोंसिनिथिं अखाफोर हानानै दंना
जोंनिथिंथ' माने बे सानाव बिदिनो गरमैनो थायो बुहुद गरम आरो सान्दुं दुङो ओमफ्राय बिनि उनाव एसे मोनाजोबाथाय अखा हाबाय आरो
अ अ जोंनियावबो दायो अखाया हागासिनो
ओ अ दा हादों जोंनावबो एसे फिफटिन मिनिटसो सिगांनिफ्राय आरो
अ आदसा नोंथां दाथ' जोंना ओ समाबो जाबाय उननि समाव लोगो मोनफिनसिगोन दे नोंथां दे रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो दे दे दे